थां नोंथाङा सम दं ना?
औ सम दं नोंथां।
नोंथांजों आं मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो सानदोंमोन नोंथांङा सावरायनो हागोन गोननामा?
सावरायजागोन नोंथां।
औ सोलोंथाइनि सायाव सावरायनो सानदों नोंथां।
औ सावरायजागोन नोंथां।
सोलोंथाइ बुङोब्ला जों सुबुं माहारिनि थाखाय सोलोंथाइया जोबोद गोनांथार आरो। बिब्दिनो सोलोंथाइखौ जों उन्दैनिफ्रायनो लानाय जायो फरायसालि निफ्राय जोङो उन्दैनिफ्रायनो लानो हानाय जायो। बिदिनो फरायसालियाव जों गोबां सोलोंथाइ मोननो हायो हानाय जायो बिब्दिनो फरायना नाय लिरनाय बेनि अनगायैबो बांग्रिं फैयोब्ला माबोरैहाय थानांगौ माबोरैहाय गावखौ रैखाथि लानांगौ आखाइफोरखौ माबोरैहाय सुनांगौ बेफोरनिबो जोंनो फोरोंगिरिफोरा सोलोंथाइ होयो नोंथां।
बिब्दिनो जोंहा फरायनाय बेलायावबो बिब्दिनो जोङो रायखांनो थाखाय जों गिबियावनो ओ अ आ इबि सि दि बे फोरखौ जोंहा फोरोंगिरिया बेखौ गिबियावनो फोरोंनाय जायो बेनि उनावहाय लिरनायखौ खौबो बिबदिनो फोरोंलांनाय जायो बिब्दिनो बांग्रिं फैयोब्ला माबायदि गावखौ रैखाथि बेखौबो फोरोंनाय जायो ओ बिबदिनो बांग्रिंफोर गोसा फैयोब्ला बे बिनि टे-टेबोल सिंफोराव बिब्दिनो एब्लेनानै हान्थु खेरायनानै बिब्दिनो गावनि खाफालखौ देक्सिनि बे आथिंनि माबायाव मोजाङै होनानै नै बेखौ जोङो बेनिफ्राय रैखाथि थानो थाखाय जों खौ फोरोंगिरिया फोरोंनाय जायो जोंखौ। ओ बिब्दिनो सासे मोजां आबादारि सासे आबादारि जानो थाखाय जोंनो सोलोंथाइ नांगौ बिब्दिनो बे आबादारिया बे फरायसालिनिफ्रायनो ओ सोलोंथाइखौ लानाय जायो बिब्दिनो आबादारिया आबाद मावनाय समाव मा मुलिखौ मा मैगंङाव होनाय जायो मा समाव होनाय जायो फिथाइ सायनाय समाव ना ना बे बिबार बारनाय समाव ओ बेफोरखौ जोंहा नायै नायै होनाय जायो बिब्दिनो ओ मुलिफोर बायनानै मैगं थाइगंनि मुलिफोर बायनानै लाबोब्लाबो ओ बिब्दिनो मुलिखौ ओ बेसेबां होनांगौ बेसे सफा होनांगौ बेफोरखौ गासैखौबो लिरनाय थाखायो बेनिखायनो आबादारि जानोब्लाबो जोंनो सोलोंथाइखौ नांथारगौ जायो नोंथां ओ बिब्दिनो सासे से ओम जि ओ जि सुग्रा बिब्दिनो सेलाय मेसिनाव बिब्दिनो जि जाबग्रा जानो थाखायबो जोंनो सोलोंथाइ नांगौ ओ बिब्दिनो जोंहा गस्लाखौ ओ एसे फिसा मानसिनो बेसेबां मिटारनि बेसे बेसेबां सेनटिमिटारनि नांगौ बेफोरखौ जोंहा बे सुग्रा ओ मिटारजों बे फिटारजों जोंहा सुनानै बेखौ बानायनाय जायो बिब्दिनो बेवहायबो वान टु थ्रि बिब्दिनो लिरनाय थायो आरो बिब्दि बिदिनो ओ ओ सासे दखानदार जायोब्ला हिसाब लाखिनो थाखाय बिब्दिनो जोंनो सोलोंथाइ नांगौ जायो बिब्दिनो ओ सासे ओ बायग्राया फैनानै बायबाय जायखिजाया मुवा बेसादखौ नुबाय ओमफ्राय बेनि उनावहाय उम रांफोरा बेसेबां जाखो बेसे माखो बिब्दिनो ओ बुरजाफोर लायोब्ला बेफोरखौबो हिसाब खालामनानै बे खौबो जोङो सोलोंथाइनि गेजेरजों बेखौ सोलोंनानै लानाय जायो ।बिब्दिनो ओ बायदि बायदि ओ मुलियानो जा थावानो जा क्रिमानो जा बेफोरखौ गासैखौबो बो ओ देट नायनानै बेफोरखौ लानाय जायो नङाब्ला जोंहा ओ गावनो गाव बिगुरनि बेराम एबा मायबा मोनसे बेरामजों मोगा मोगि जानो हागौ। ओ बेनिखायनो जोंहा सोलोंथाइखौ नांथारगौ जायो। सासे डक्टर एबा नार्स जानोब्लाबो बिसोरनो ओ गिबियावनो फरायसालियाव सोलोंथाइ लाग्रोनाय जायो। बेनि उनावहाय बिसोरखौ आरोहाय एसट्रायै सोलोंथाइ होनाय जायो मानो होन होनोब्ला बिसोरनो बो मा बिजिखौ मायाव होनां मायाव होनांगौ मा बिजि जेखौ मा बेराम जायोब्ला माबोरै होनांगौ मा बेराम थायोब्ला सेलेनखौ होनांगौ बेफोरखौ गासैखौबो ओ बिसोर नो आरो एक्सट्रायै सोलोंथाइ होनाय जायो बिनिफ्रायबो बिसोरो सोलोंनानै लायो बिबदिनो जोंना सुबुं माहारिफोरा बेमार आजार जायोब्ला बिदिनो बार- ग'नो हानाय जायो आरो बेमार आजार नायजानो थांग्रायाबो सोलोंथाइ गोनां जानांगौ मानो होनोब्ला बिसोरो उमुक सेन्टाराव बोरैहाय माबोरैहाय मुलिखौ लायनांगौ बेफोर गासैखौबो बिब्दिनो लिरनाय थाखायो
बिबदिनो उमुक डक्टरखौ लोगो हम बिनि सेम्बाराव बिनि साइन बरर्ड थाखागोन बेनि मुङा उमुख बेखौ नोङो रायखांनानै हाबनो रोंनांगोन बेनिखायनो जोंनो गोबां सोलोंथाइ नांगौ नोंथां बिब्दिनो ओ जोंहा ओ मा मुलिखौ नांगौ मा मुलिखौ नाङा बेफोर खौ गासैखौबो डक्टरानो लिरना हरनाय जायो बिब्दिनो बे बायग्रायाबो मोजाङै मोजां नायनानै बायनानै लानांगौ
बिबदिनो जेखि जाया बेमार आजारानो जाया मानो बिब्दिनो दाब दाब जाय- गायावनो थाङा मानो गासैखौबो बिब्दिनो हान्थिनाय दावबायनाय जेरावबो जोंनो सोलोंथाइ नांगौ जायो बिबदिनो सोलोंथाइया जोंनि जिउआव गोनांथार बिबदिनो दावबायनो थाङोब्लाबो बिब्दिनो जेरावखि थाङा मानो जेरावखि हान्थिनो थाङा मानो बेवहाय जोंहा सोलोंथाइनि गोनांथि जायो मानो होनोब्ला जों जोङो आन्दायनानैबो थानो हागौ बेनिखायनो जोंहा
सोलोंथाइखौ नांथारगौ जायो बिब्दिनो बहाबा बेरायनो एबा हान्थिनो थां ङोब्लाबो जोंहा बे जायगाया मा जायगा मुं बेफोरखौ गा- सैखौबो साइन बर्डआवनो लिरना थाखायो बिदिनो जोङो साइन बर्ड खौ नायै नायै हान्थिनो हायो बिब्दिनो जोङो जेरावखि थाया मानो साइन बर्द गैयाबो जेरावखि हान्थिनो थाङा मानो जानबुं थायोब्ला जानबुंजोंबो जोङो बिदिनो बिदिनो गुगोल मेप फोरजों जोङो बिब्दिनो हान्थिलांनो हायो नोंथाङाबो एसे फोरमायनो हागोन नामा सोलोंथाइनि सायाव
औ हागोन नोंथां।
औ
सोलोंथाइखौ मानो थाखाय नांगौ होनब्ला सासे फोरोंगिरि जानोब्लाबो बियो सोलोंथाइ लाग्रोनांगोन गुबुन फोरोंगिरिनि फ्राय अब्लासो बियो सोलोंथाइखौ गुबुन फरायसाफोरनो होनो हागोन मानो होनोब्ला बे सोलोंथाइखौ लाग्रोबासो बियो गुबुन साथ्रफोरखौ फोरोंनो हागोन बेनिखायनो जोङो सोलोंथाइखौ लाग्रोनांगोन गाव रोंग्रोनांगोन अब्लासो जों गुबुन खौ सिखायनो हागोन बेबायदिनो जोङो स्कुल एबा कलेजाव फोरोंगिरि जानो गोनांब्ला जों सोलोंथाइखौ लाग्रोनांगोन। अब्लासो जों फोरोंगिरि जानो हागोन। आरो सासे डक्टर जानोब्लाबो डक्टर जानोब्लाबो जोङो सोलोंथाइखौ लाग्रोनांगोन अब्लासो जोङो सासे मोजां डक्टर जानो हागोन आरो बे बेरामफोरखौ फाहाम- फाहामनो हागोन आरो मा बिजिखौ मायाव होनांगौ मा बिजिनि मुङा मा मा मुलिनि मुङा मा बेखौ गासिखौबो जों मिथिनांगोन अब्लासो जोङो सासे बेमारिखौ नायनो हागोन अब्लासो फाहामथाय खौ जों मोजाङै होनो हागोन मा बेरामाव मा मुलिखौ नांगौ । जुदि जों नोङो बेनि सोलोंथाइ गैयाब्ला बेनि बेरामखौ फाहाम फाहामना होनो हानाय नङा बेनिखायनो जोङो मोजाङै सोलोंथाइ लाग्रोनानैसो बेमारिफोरखौबो नायनो गोनां जाहैयो सासे डक्टरा सोलोंथाइ लाग्रायनि उनावसो सासे डक्टर जानो हायो मा आरो जायबा बायनो थांगोन बे मुलिखौ बेबो सोलोंथाइ गोनां जानांगोन। बेहाबो सोलोंथाइ गैयाब्ला बेबो मुलिखौ बायनो हानाय नङा। मानो होनोब्ला मा मुलि मा बेरामनि थाखाय मा मुलिखौ नांगौ बेयो बुंनो रोङाबा बेयो जायबा डक्टर बेबो हरनो हानाय नङा। बुंग्रोनो बुंग्रोना लानो रोंनांगोन होमबासो बियो हरनो हागोन। बेनि थाखायनो जोंनि थाखाय सोलोंथाइया जोबोद गोनांथि आरो जानबुङाव जानबुङाव नाम्बारखौ थुनानै माबोरैहाय जोङो गुबुन जायगायाव फन खा लामनो हायो बेखौ जोङो जानबुं नाम्बारखौ रोङाब्ला आरो जानबुं नाम्बार खौ सेभ खालामना लानो रोङाब्ला जानबुं नाम्बारखौ थुनानै लानो रोङाब्ला मुं जानबुंखौ थुनो रोङा ब्ला जोंथ' गुबुन जागायाव हरनो हानाय नङा नङा ओमबा मबा नोंथां। बिनि थाखायनो जोङो जानबुंखौ आगोलाव थुनो थुनो रोंनांगोन सोलोंथाइखौ लाग्रोनांगोन जायबा जोंनो जायबा रोंगौ बेनिफ्राय सोलोंथाइखौ लाग्रोनांगोन अब्लासो जों जानबुंखौ थुनानै नाम्बारखौ लानानै सेभ खालामनानै नामखौ लिरना लानानै अब्लासो जों हरनो हागोन बेनि थाखायबो जोंनो सोलोंथाइ नांगोन आरो गुबुन जगायाव थांनो गो नाब्ला जोङो बे जायगानि नामखौबो मिथिग्रोनो नांगोन सोलोंथाइ गैयाबाथ' बे जा गानि मुंखौ मिथिनो मोननाय नङा आरो मा जागायाव अबाव थांनांगौ बेखौबो निजे मिथिनाय नङा आरो नों गारियाव गाखोनानै थाङोब्लाबो नों जुदि खोन्थानो रोङा नोंखौ सोंगोन अबे जायगायाव अबाव थांगोन मा जागायाव ओंखारगोन नों बेखौबो जुदि खोन्थानो रोङा अब्लाथ' जानाय नङा। बेनि थाखायबो सोलोंथाइ नांगोन नों खोन्थानो रोंनांगोन नोङो आरो टाइमखौबो मिलायनो हानो नांगोन बेनि थाखाय सम खौ मिथिनो थाखाय बेयावबो सोलोंथाइ नांगोन समखौ समखौ मिथिनो रोङाब्ला समजों लोगोसे खारफानो रोङाबा समखौ जोङो मिलायनो रोङाबा थ' जानाय नङा बेनि थाखाय जोंनो सोलोंथाइ नांगोन अब्लासो जों समखौबो मिलायनानै खामानि खौ मावलांनो हागोन आरो सासे कम्पुटार कम्पुटारन द कान होनोब्लाबो बिनि थाखायबो जोङो सोलोंथाइ लाग्रोनांगोन सोलोंथाइ होग्रानि फ्राय सोलोंथाइ लाग्रोनांगोन अब्लासो जोङो कम्पिउटार दखान मोनसे बहायनो हागोन बेवहाय सोरबा आधार कार्ड एकाउनस द्रायभिं लाइसेन्स बेफोरखौ टिकेट बेफोरखौ बुक खालामनो थांब्लाथाय जोङो बेखौ रोंग्रोनांगोन सोलोंथाइ लारोनांगोन अब्लासो जोङो बिनि खामानिखौ बुंनाय बादि खालामनानै होनो हागोन। बेखौ जोङो बे खालाम खामानिखौ जुदि खालामना होनो हायाबा अब्लाथ' जोङो कम्पिउटार दखान होनायनि जेबो मुलाम्फा जानाय नङा बेनि थाखायनो जोङो कम्पिउटार दखान गंसेखौ बहायनो थाखायबो सोलोंथाइ लाग्रोनांगोन बेनि सा रतिफिकेत बहनांगोन मोजाङै सोलोंथाइ लानानै अब्लसो नोङो कम्पुटार द कान गंसे मोजां बहायनो हागोन।
औ
बेफोरबायदिनो पस्ट अफिसफोराव खामानि मावग्रा जानोब्लाबो सोलोंथाइ लाग्रोनांगोन अब्लासो नोङो बेनि खामानिफोरखौ मावनो हागोन मानसिफोरा बुंनाय बायदि दिमोन जेबायादि खामानि ओंखारो पस्ट अफिसाव बेफोरखौबो मावनो हागोन। आरो सासे डक्टर जानोबाबो फोरों सोलोंथाइखौ लाग्रोनांगोन अब्लासो डाक्टरखौ जानो हागोन आरो सासे दखाननि जानोब्लाबो नोङो जुदि बेयो दालि सिनि बायनो फैयो बिदि सुनानै हरनो रोङाब्लाथाय दखाननि जानायनिबो जेबो मुलाम्फा जानाय नङा बेनि थाखायनो जोंनो सोलोंथाइ नांगौ आरो मुलि बायनो सरि मुलि नङा मैगं थाइगंखौ बेसे नांगौ बियो खोन्थानानै दखाननिया जुदि हरनो रोङाब्ला बेयाव दखाननि जानो हानाया जोबोर गोब्राब जागोन मानो होनब्ला सोलोंथाइखौ लाग्रोनांगोन बिनि उनावसो जोङो मालफोरखौ फान ना नै फाननो हागोन आरो दालि सिनिफोर खौबो सुनानै हरनो हागोन आरो मलि मुलि फाननोब्लाबो फार्मासि गंसे होनो गोनांब्लाबो जोङो बेनि थाखाय सोलोंथाइ लाग्रोनांगोन मुलिनि नाम सिनायग्रोनांगोन मा मा बेरामाव माखौ जाहोनांगौ आरो बेसेबां डेटसिम दङ बे एक्सपयार डेट थांनायालागै बेखौ नायनानैसो मुलिखौ हरनो रोंनांगोन आरो